हेल'।
खोनादों ना नोंथां?
ओ खोनादों थां
औ। ओ नोंथाङा मा खालामबाय थादों दा?
नोंथां आं ओरैनो फ्रि दंथ'यो नोंथां नोंथाङा बुंनायसै बुं।
थाबैबा आं नोंथांजों ओ दसे सम बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां दे। सावरायजागोन बुंनायसाय नोंथां।
होनोब्लाथ' ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'जों नांजाबनानै थानाय मोनसे फोरबो बैसागुआ जोंनि आरो ओ जों बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो रंजा बाजायै बेखौ फालिबोगासिनो आरो।
औ नोंथां।
औ नोंथांमोननि गामिखै बैसागु फोरबोखौ मा रोखोमै फालियोबा मा ओ रोखोमै थांमोननि गामि रंजानाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। उम्म ओरैनोथ' नोंथां ओरैनोथ' नोंथां बैसा बैसागु होनोब्ला बैसागुआ मोनसे बर'नि गोग्गाथाव एबा गनायनानै लाजाथाव बैसागु फोरबो मोनसे नङा होमबा? नोंथां ओरैनो बो ब बैसागु होन से खालाराव जोङो ओ बैसागोखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो ए बा उम्म बैसागोनि ओ बैसागोनि आगोल खानसे सिगां दमासि बुंनाय जायो बेसो बेखौ दमासिखालि मोसौ नि सान बुंनाय जायो। जेरै मोसौखो जोङो दुगै ओं मोसौखो जों जेरै दुगैयै सिगां गलिनिफ्राय बरन नांगौ। उम पता फोननां गौ फान उम बेनि सिगां उम फान्थाव फान थाव उम कुम फान्थाव लाव फान्थाव पान फान्थाव पानेलाव हालदै जेरै इफोरखौ ओ खांथिंनानै खांथिंनानै माला सुनांगौ। बेनि उनाव बे मालाखौ फुनखांनायनि उनाव मोसौनियाव जे जोङो ओंखाम सङो दो। बे दोनि हांगारखौ एबा थावजों फोन थावजों मिक्सार खालामनानै बे थाव फोथाखो मोसौनियाव फोननाय जायो। बेखो मानि थाखाय फोननाय जायो होनब्ला गोदो गोदाय आजै आबौनिफ्राय मिथिबोनाय खो राव बे मोसौखौ जोङो हैब्ला दुब्लि फोथाराव एबा मोसौखौ हेगारब्ला जोङो हाग्रायाव थांबा मोसाया जायिनि थाखाय बा मोसौआ मोजां मोजां न' फारसे हान्थिना फैफिननो हानायनि थाखाय बेनि थाखायनो जोङो बेखौ हांगारनि जा थावजों मिलायनाय हांगारनि फोथाखौ बेखौ फोननाय जायो होननानै मिथिनाय जादों आरोना नोंथां। बेनि उनाव बे फथाखो बे फथाखौ फोनखांनायनि उनाव नोंथां उम जोङो मोखौखो थुखैनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ औ।
थुखै खांनायनि उनाव जोङो बेखौ बे खौ दैमा एबा फुख्रिफोराव लांनानै थुखैखांनायनि उनाव जोङो जा हाना लानाय उम हाना लानाय लाव फान्थाव ओ दिग्लिलिति इफोरखौ जोङो उम खाथिंनानै हाना लानाय दिग्लि इफोरबो मुवाजों जोङो लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बाराय होननानै मोनसे ओम मे खुगा मे थाइजों रोजाबनानै जोङो बेखौ औं बे खौ मे रोजाबनानै जोङो मोसौखो उम माला गानहोनानै एबा बे उम मुवाफोरजों सारनाय जायो एबा न' फार से मोखौखो ला मोननाय जायो आरो ना नोंथां। नोंथां जों नोंथा नोंमोननि ओनसोलजों एबा जागायजों माबायदि उम रोखोमै फालिनाय जायो नोंथां एसे आंनोबो फोरमायनो हागोन ना?
औ औ नंगौ ओ ओ सानसे सिगां जोङो मोना मोना समाव ओ जोङो गासैबो सेंग्रा आरो गथ' गथायफोर लोगो नांनानै जोङो थाराय औ थारायखौ जों नागिरना लायग्रोयो दैमा सेर सेर थांनानै न आ दगलि फथि बिलाइ फान्थाव पानिलाव बेफोरबायदिनो गोबां जोङो बुस्थु जे फुजायाव मोसौनो माला गानहो एबा सारनो थाखाय बाहायो बेखौ जों खांथिंनाय जायो आरो फार ज मोना मोनायाव बिनि उनाव फुंङावनो उथिनानै जोंङो मोसौखौ खौ
औ
जोंङो हांगार फोननाय जायो आरो थालिरनि जा थालिरनि गोरलै बेखौ दानस सथनानै जोंङो सारायनिफ्राय एबा खान्थानिफ्राय हांगार खनानै बेखौ जानाय थावजों फोननाय जायो आरो जाहाथे मोसौआ बेराम साबजाबा एबा माबा मोनसे खैफोदनिफ्राय ओ बारगयो एबा खैफोदाव गोग्लैनो थाखाय जोंङो बेखौ गोसोम हांगारखौ फुननाय जायो बिनिफ्राय जोंङो ओ जा लाव फान्थाव
औ
थाराय हालदै बेखौ जों हाना लानानै दोंसे आरं जिरनानै बेखौ माला सुनाय जायो आरो बेनि जोंङो मोसौनो गान होनाय जायो बेनि उनाव जोंङो दैमा एबा फुख्रि फारसे ओ होना लांनानै जों मोसौखौ थुखैनाय जायो बेनिफ्राय थुखै खांनायनि उनाव बिनि मोसौनि नामाव जोंङो दोनदाल दोंसे बावनाय जायो आरो बिनि उनाव जोंङो मोसौखौ दुब्लि फारसे उदाङै हेंगारना होनाय जायो जाहाथे बै समखालि मोसौआ उदां ओ गोसोजों बेरायनो मोनो आरो बेनि थाखायनो जोङो मोसौखौ उदाङै ओ बैदिन खालि हेंगारनाय जायो बेनिफ्राय मानसिया बो दुगैस्रां लोबस्रांनो न' फारसे गिदिंना फैफिनो। आरो बिनिफ्राय ओ मोना मोना समाव जोङो जेब्ला मोसौखौ लायगोन बै समाव जोङो खुगाफोरनाय जायो आरो खुगाफोरनायाव जोङो ओ जिगाबाव अर सुनानै बेयाव ओ गोबां ओ जिनिसफोरजों लोगोसे खुथ्रा सु बेफोरबायदिनो गोबां बिलाइफोर ओ नागिरनानै जोङो
औ औ।
बेखौ न' फारसे लाबनाय जायो जाहाथे माबा मोनसे गाज्रि बेसाद एबा ओ बेरामफोरनिफ्राय जे साबजाबा बेनि थाखाय जोङो बे फुगाफोरनायखौ होनाय जायो आर ओमफ्राय नैथि समखालि जोंनिया मान सिनि बैसागु। बे सम खालिया जों नि गामियाव गोबां माने खुसि फैयो आरो बै सम खालि माने बयनिबो गोसोआव रंजाखांनायाजों उसिफावो मानोना बोसोरावसो खनसे बै बैसागुआ फैयो बेनिखायनो गोबां मानसिनि गोसो आव गोबां रंजाखांनाय फैयो बेनिफ्राय जोंनिया फुङावनो ओ बयनिबो गोसोआव उसाव बादाव जानानै जोंनिया मोसानो हांखुर जायो बेनिखायनो गामिनि बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला ओह गथ' गथाय गासैबो ज' ज' यैनो ओ लागो नां नानै जोंनिया मोसानो ओंखारलाङो आरो गामि गामि। ओ मागि हैैयो बेनिफ्राय ओ सोरनावबा माइरं एसे सोरनावबा दावदै दै एसे एबा सोरनावबा फैसा ओ बेफोरबायदिनो गोबां ओ हरनाय जायो आरो जा जि हरनो हायो बेनिफ्राय जोङो सातदिन बेफोरबायदिनो एखे रहैनो सातदिन जोङो स्नि सान मागिनाय जायो आरो बिनि उनाव जा मागिनानै गरफा गरनै फैसा मोननाय एबा द मोननाय बेखौ जमा लोगो नांनानै जोंनि ओ माबानाय जायो आरो खाना जानाय जायो बेबायदिनो मोसानायाव जोंनिया बर' हारिनियाथ' ओ दख'ना हिनजावफोरा दख'ना गानो दख'ना आरो हौवाफोना गामसाजों ओ गिन्दि गस्ला आरो बेफोरबायदि खर' आर'नाइ गानो बेबायदि नोंथांमोननि गामि गेबो बेफोरबायदिनो जा बर'फोरनि दख'ना गाननाय एबा गामसा गाननाय बेफोरखौ माबायदि गानो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
जों ओ बैसागु मोसानाय जोंनि जाय थ' नोंथां बैसागु होननाय होनोब्ला जों जा सेथि खालार खालि ओमफ्रायायनो बैसागु जुरि नालाय सातदिन नोंथां फार्स्ट फार्स्टआवनो जोङो फार्स्टावनो जों नोंथां जा सेथि खालि जोङो दुगैसुस्ला दुगैयै उ दुगैयै साफा जानानै जों जेरै गोमो दख'ना एबा गोज्जा फालि गोजा ब्लाउस गाननानै बैसागुनि द्रेस जोंनि जे बर' हारि नि द्रेसखौ गाननानै एबा जोङो बिमा बिफा बिफाखौ मान लाग्रोयो एबा गोदो गोदोर गोदोर मानसिखौ मान लाग्रोयो उन्दैखौ मान होग्रोयो बेनि उनाव जोङो ओम खा उ एकस' एकता ओंख्रै बुथुमो नोंथां जेरै दिंखिया थालिर फस्ला बायदि बायदि गोखा गोदै गोबाब गासैखौबो बुथुमनानै जोङो जानो थाखाय जों खायद'खौ बुथुमना दोनो बेखौ जों ज' फेमलि बेम एक्स्र एकाखौ जाबोला जों देहानि थाखाय मोजां होननानै मि थिनाय जायो आबै आबौनिफ्रायनो जेरै जोङो बे जाबा बेमार आजार खायसे खायसे बेमार आजारनिफ्राय बारगयो होननानै बा मोजां होननानै जों गोदो गोदाय आबै आबौनिफ्रायनो मिथिनाय नोंथां ओम जेरै जोङो बेखौ जाखा खांनायनि उनाव ज'नो जोङो नैथि बैसागुनि सेथि एबा नैथि खालि जोङो गथ गथाय एबा बोराय बु ओमफ्राय ज ज जोङो सेंग्रा सिख ख्ला ज ज खाम सिफुं जथा लानानै बैसागु मोसानो हान्थिनो एबा नखर नखर हाबनानै मागिनो थाखाय जोङो ओंखारलाङो बे ओंखारलांनायाव जोंनि देलायनाय एबा जोंङो गाननाय बुङोब्ला नोंथां जों गोमो दखना ब्लाउस गोदजा एबा फालि फास्रा रेग रेगा लानानै जोंङो समायना नुहोनो थाखाय खानाय फेथर खानानै एबा जों खानाय फेथराव बिबार गोदजा थुनानै फोथा गोदजा लानानै लिपस्टिक लानानै जों जेरै ओंखारलाङो बिदिनो थिग जोंनि मोसानाय एबा जोंनि उम खुगा मेथाइजों जोंनि मोसानायखौ समायसार होयो जों गामि गामि हाबनानै आरोना नोंथां।
नैथियाव जोंनिया जा आंखाल बैसागु जोंखौ जों जायखौ जों काति बिहु होननानै बुंङो बेखौ जोंङो ओ जा फोथाराव फो फोथाराव जोङो साथि आलारि बाथि फोजोंनाय जायो आरो लामा एबा गलिफोरावबो जोंङो बेखौ आंखालनि समाव मोनो बे समाव सुबुंनि नखर नखर आंखाल नुजा ओ जोंङो बेखौ आबाद फोथारा जेनेबा मोजां
औ औ औ औ
मागो बैसागुखौ फरायना हागौमोन जों
औ दे नोंथां औ। नोंथांजों बैसागोनि बागै रायलायनानै
मिथिनो मोन दे होम्लाना नों
औ दे गोजोन मोननाय थाबाय दे।